खोनादों ना ओ सानजोब बेफोरनि गाहाम हाबलायानाय जासि
उम उम नोंथांनिसिमबो माबानाय जाबाय हामलायनाय जाबाय आरो।
औ नोंथां जों फंनैसो बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि ना। ओ जेनेब्ला दासान्दि। थ' जोंहा गरम बोथोराव मोब्लिबनि एसे प्रब्लेम जाबाय थायो नङा होमबा नोंथां औ औ। नोंथांमोननि ओनसोल कि जेनेबा मोब्लिमफोरा ओ जेनेबा मोजाङै
जोंथिंथ दा। अखा खोरोमबाल' बे सारन्थाइ गावबाल' दसेल' दानलाङो आरोना। ओमफ्राय बे मा। माने। अखा हाखांनाय लोगो लोगो कारेन्टखोलाय हेगारफिनो फ्राइपेट जानायनिफ्राय माने बेफोर खस्थ' गैला आरो जोंथिंगालाय
नोंथांमोननि ओनसोलनिखैय माने लाइनथारा केबोल जाबाय आरो ना।
अ केेबोल जायाखै माने प्रेब जानायनि कारेनानो दानलांलाले
औ औ औ बुजिदों बुजिदों औ खोनादों। ओं औ। ओ बेनिफ्राय जेनेबा लाइना नोंथांमोननि ओनसोलखि जेनेबा ओ सानसेयैनो थाफ्रामोना ना दानलाय फैलाय थाबाय थायो।
हा।
थां - फैसा मोनो बिदि थांबाय थाया होनदोरा कारेनानो थाबाय थायो।
औ औ औ।
उम नों-नोंथांमोननियालाय मा।
नों। नोंथांमोनला मानि माबाया जायगाया।
के एसे प्रब्लेम। जागासिनो आरोना नोंथां हेल खोनादोंना नोंथाङा। औ जोंनिखि एसे प्रब्लेम जायो आरोना नोंथां। जेनेबा जि। जोंखि मोब्लिमटार बोहैबोदो बे मोब्लिमटारखि बिफां लाइफाङा जोंनिया अभारदोङो आरोना नांगौनि बाराद्राय। बे बिफां लाइफ- बिफाङा जोंहा बार फै- बा ओमफ्राय जेनेबा सारन्थाइ गावबा। बे बिफां लाइफाङा मोब्लिम टाराव गोलैसिननानै माने टारखौ बस'यो आरोना। बेनि उनाव औ औ बिनि उनाव औ बायो ओ बायनानि।
साबालाय ए जेनेबा औवा - सौवा दफां - संफां दानबा टारफोरा जनानि बेदि प्रब्लेमा जायो आरो जाबालाय बारफायबा जायो।
औ औ औ बेफोरबादिनि थाखाय आरोना जेनेबा आरो जेनेबा जे मा ब्लिम बे टारखौ जराय फ्रा बेफोरबो एसे गोजानावसो दोङो आरो ना लिंहरनांगौ जायो आरो ना
अ' होनबा दा नों माबा ब्रह्मनियालाय मा मायाव होनबा दा न'आ
जोंनियाना न'आ
अ
जोंनिया माबा मा होनो थाइगेर गुरि सिनायो
थाइगेर खुरिया मथिं गोलैदोंङो
थाइगिरखुरिया जोंनिया माबाखि ओइखि बागानफारा साइदखि
बाक्सा गोजानानो मा
दा ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलखि मा मा सोलिगासिनो दोङो ओरैनो जेनेबा फरायसा गथ'फोरा फरायनायफोरा माबायदि सोलिगासिनो दङ।
दा फरायनायफोराथ' थिगानो दोङो एसबांबो माबा हामा नङा
औ औ
दा आरो ओइ आसाम पुलिसनि फरेस्टनि खारबाय थादोंना मानसि फोरा बहुद स्टुदेन्टफ्रानो
नोंथाङा नोंथाङाबो बे आसाम पुलिसखौ फ्रेफारेसन खालामगासिनो नामा नोंथां
औ प्रिपारेसनलाय खालामदो खालामनायलाय
औ माबायदि खालामदो नोंथाङा एसे सुंदुङै फोरमायना होना हागोन नामा?
खारगासिनो फिलाव ओमाय फरायगासिनो आरो
औ औ
लिमिटनि एसेबांबो खस्थ'बो खालामद्रायनाय जायाखै ओरैनो आरो माने एक्सारसाइस खालामनाय बायदि खारगासिनो नो बिदिनो
औ औ
ओंखाम सोंखाम जाबाय होमबा?
जाबाय दे नोंथां औ औ
मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया दहाय मा होनो जिंखा दंमोन आरोना बेखौनो नाजों संनाय जादों नोंथां नोंथाङालाय
जाबाय जानायालाय होय गरमखाय जाखांबाय
औ औ मा ओंख्रि संदों ओरैनो
ओंख्रिया ओंख्रिआथ' मै थादों नासोमोन मैथा गोखै ओमफाय दायरेक हायखाबाय आं जानानै फिल्डआव हायखाबाय।
खारनायदों आरो ना नोंथां
अ ओइ दसे थाना खारनोसै सान्दुं गोसालै बिराद
औ औ औ औ दाथ' बोथोरा जोबोर गरम ओ बिदिनो अखा हालाय मा हालाय जाबाय थादो
उम दालाय अबिथिंलाय अखा हादों नामा होमबा दा
दा अखा हानायाथ' हाथ'वाखै जों जोंनिथिं दा सान्दुंसो दुंगासिनो दोङो।
उम नोंनि नाम्बारखौ सेभ खालामना दोनबायमोनलै आङो। नाव आरो ला लायरा ओम मोबाबो गोरबोना
औ औ औ
दा होमबा खबर सबर मारै न'फोराव?
ओ खबरा दासान्दि मोजाङैनो दोंथयो दे नोंथां। ओ जेनेबा बेराम आजार गैया ओरै मोजां आरोना न'खरफोरावबो मोजाङैनो दोङो गासिबो। आरो आरोना बेमार आजार गैया मोजाङैनो दं सब बो गासैबो
होमबा दा न'फ्राव सोर सोर दंङ नोंसा नो माबा मोनिया नोंसानिया ब्र मोनिया?
ओ जोंहा सानै दङ आरोना बिदाय बिफं आरो आइ आफा साब्रै।
अ गासै साब्रै
थांलालाय
जाहाबो बिदा फंबाय सानै ओमफाय मामादों बाबादों ओमफाय दोङो आरो आबै दोङो। साबा गासै
नोंथाङा माबाफोर गेलेबावो नामा जेनेबा खेलाफोर माया माफोर
अ खेलाखोलाय गेलेयो गेलेनायालाय
त' मा खेलाखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथा ओरैनो?
जों बांसिन खेला माने फुटबलखोनो गेलेयो जों बहुद गेलेबा आरो मोजांसिनबो मोनो गेलेनो आरो लोगोफोरदो जमा जमानो दा आरो सिगां हस्टेलाव थाबा आरो उम सिगां हस्टेलाव थाबा बरिं जायोमोनना बेलासि। बेलासे फुटबल गेलेनाय बे रखम गेलेनाय आरो टाइम पास देहानिबो मोजां जायोना।
नोंथाङा होनबा आवगायाव हस्टेलाव थायोमोन होनबा नो? थां।
औ थायोमोन।
औ-औ थिगानो हस्टेलाव थाना मा रोखोम मोननाय?
हस्टेलाव थानाया। हे नरमेल आरो जेनेबा सुना ला। गाव-गाव सुना ला मासुला हा। जानाय टाइम बाल'सो जमा जानाय ।
औ आंबोलाय औ आंबो थादोंमोन हस । जेराव नोंथां। बिदिनो जेब्ला क्लास सिल, क्लास इलिभेन। टुवेल्भआव थादोंमोन आङो। उन्दैद्रायाव थायासै आरो ना । क्लास इलिभेन टुवेल्भाव थादोंमोन आङो। ओ जोंनियाव खाथियाव इलिभेन। औ ओ कलेज साइन्स कलेज गैयामोन नालाय। बेखायनो आङो बेलेगाव फरायनो। थाहैनो गोनां जादोंमोन।
अ-अ दा होमबा दा मा फरायबाय थादों ब्र'आ?
आंनिया दा डिग्रि-सिग्रि जोबजोब्बाय आरोना नोंथां। दा दोंथोयो ओरैनो।
जोबबाय जोबनायालाय आंनियाबो। बो।
औ।
बेखारसोलै ना?
दासो औ-औ दा मा खालामनो सानदों नोंथाङा?
ओइ नै माने सानदो मायाबाफोर कर्स खामनो ना मा गुवाहाटिफोराव थांनानै मा खामगोन जादो साननानै मोनला दि।
कसिं लानो सानदों आरो ना नोंथाङा जितुखुनु? औ लाबा लाजागोन कसिं। लाबा। नोङो जेनेबा मोनसे। एगजामाव जेनेबा एस-सि-सि नङाबा आसाम पुलिस, फरेस्ट गार्डफोराव मोजाङैनो उन्थ्रिनो हागोन आरो ना जेनेबा। कचिं लाबा आयदाफोरखौ मोनगोन गोरों गोरों स्टुदेन्ट मोनगोन आरो टिचारफोरनि आय आयदा मोनगोन माबायदि खालामोब्ला माबायदि जाहैगोन नों बेफोरबायदि आयदा मोनगोन आरोना नोंथां
अ' है इदिनो आरो माने दा जि खिनि सोलिबाय थादो बेखिनियाव बोरैबाफोर गभमेन्ट जब मोनबाय बायबा माने गैला आरो बेफोरो
औ औ बिदिनो नोंथां औ औ औ बिदियानो जाबाय गासैबो । ओ थ' गभारमेन्ट जबखौथ' मोन
बेनोथ' अ मोनबा मोनबाय मोनाबा गैला नङा होमबा?
जोङो माबा मोनसे खालामनाथ' जाखानांगोन संसाराव
बेखायनोथ' सानदोंमोनलै माने कदिं कदिं सदिं लायनो नामा होनानि जों आरो बि सि ए लानायमोन ना
औ औ औ बि सि ए डिपार्टमेन्टनि होनबाना नों बिथांमोना आंथ' बे सि ए डिपार्टमेन्टखौ बारा मिथिया ओमफाय बि सि ए आव मा मा फोरोंनाय जायो नोंथाङा एसे सुंदै फोरमायनो होनो हागोन नामा?
ओरैनोलाय बि सि ऊया नों बेसिक कम्पिउटार नलेजफोरखौ नों बेयाव फोरोंग्रोगोन आरो नोंखौ जेनेबा ओमफ्राय कदिंफोरनि बागै बुंगोन जेनेबा वेब डेभलप मादि खालामनाय
औ।
एलै सिलै फोरोङो
औ औ।
फोरोङो खिन्थु बेलेगाव फोरोंङाना फोरोंयाखैमोनथाय रा जोंयाव माने फोरोङोमोन आरोना
औ औ।
जोंनि जों जि कलेजाव फरायदों बेयाव माने एसेबां माने प्रफेसनेल टिचारबो गैयामोनलै । क्लासबो बारा जाबाङामोन आरो । खानसे खाननै
माने नोंथां नोंस नाथ' बिसि डिपार्टमेन्ट ओमफाय कम्पिउटारफोरखौ निजा निजा मोनोमोन ना जेनेबा गंसेखौनो सानै खाथाम इउस खालामनो गोनां जायोमोन ।
हैइ औ माने बि सि डिपार्टमेन्टफ्राव एसेबां स्टुडेन्ट जायालै दा निथिं जों थिंखालि आरो माने हारसिं हारसिं मोनखायो ओ थिउरि थागोन नों थिउरिखौ जेनेबा नायै नायै खालामलांबाय था आरो ना । आफलद खालामना होयोबा अ
बिथांमोननिया मा सायथि जा तंला औ
औ मोजां आ लाय मो
औ होनोमबा नोंथाङा टंला कलेजावनो फरायदों दां होनबा ना?
अ टंलाव दं थ' र ह
टंलायाव नालाय बिलासि कलेज नङा होनोमबा?
नङा बे दङ दंनायलायनि पानेरि कलेज दङो। भेरगाव कलेज दङ ना बेफोरो
औ औ औ बे मा होनो खोनादोंना नोंथां बे नोंसिनि टंलाखि जेनेबा दैमाफोर खाथिफोर जायो नामा दैमा दैसाफोर
दैमा दैमा हो दैमा खाथि टंलायाव गैया एसे पानिर साइदाव दङ आरो ना।
औ औ ओरैनो नोंसोरनि नोंसिनियाव बेरायथावथाव मायाफोर जायगा मोजांफोर दं नामा नोंथां?
ओं जोंनि जायगाया नै माबादों फुथिसा करामुर दाउजें बिदिनो दैनि रि हाउसफोरा दङ आरो। राय नङा खाथि जायो ओमफ्राय
बेनि लकेसनखौ नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा जेनेबा माखि थांबा माखि मोनलांगोन।
उ दाथ' नैजों थनिफ्राय बुंबाथाय
औ
माबाथिं थांबाय नोङो उ दिमाकुसि फायबाय
औ
दैमाखुसि फायनानै नों सिदा थांनानै लामायानो खैथाबा दलै दैमा मोननै मोनो आरो नों जेनेबा बिथिं हाबलांनायाव
औ औ
ओमफाय बे बे थांखि फुथि सिनायो? नोंसोरदा मिथिनाय नङा दा बुंबालाय आरो बोरै अ अ
औ टाइमा जाबाय औ उनाव रायलायगोन फिनगोन होनबा ना नोंथां?
उम दे दे जागोन दे गाबोनफोर दे